हेलौ। मा खालामदों?
नै दङ।
मा खालामदों औ। रुमावनो दङ नामा नोंथाङा?
औ।
औ। ओंखाम जाबाय?
जायाखै।
औ
ओहो सङाखै।
ओं।
नोंथाङा लाय?
अ आंनाबो संथ'वाखै।
औ।
उम बे समावहाय नोंथांजों दोंसे आयदानि सायाव राय्लायनो सानदोंमोन आरो।
औ।
बुंनो हागोन ना?
औ।
औ। बे समावहाय जोंहा
मोजां खोनायाखै।
बे समावहाय जोङो सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो नागोरदोंमोन आरो।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
उम मानोना दाथ' दानि जुगावथ' सोलोंथाइ गैयाबोलाथ'। माने जेरावबो। जौगानोनो हाया बेनिखायनो नोंथाङा। बेनि सायाव। एसे फोरमायना होलाय बे जेनेबा गोदोनि दिनाव। माबायदिमोन आरो बे आथिखालाव बै सोलोंथाइ लानानै मानसिफोरा माबायदि। डेभ्लप जानो हादों बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ। गोदो बिदिनो लेखा फरा। बेफोराव बांसिन गोसो होआमोन सिब गोदोनि आबै-आबौमोना गावनि फिसाफोरखौ लेखा फरायहोनायाव। स्कुलाव थोनहरनो बिसोरो बायोमोन दा बिसोरो दाहोना रुवाथि बिदिनो दोननानै जायोमोन गावनि फिसाफोरखौ बेनिखायनो गोदो बांसिन गास बर' फोरनि गेजेराव बांसिन मा होनगोन ओ गोरिब बिदि दङमोन जानो थाखाय थोया बिदिनो गोदो मा गोबां मानसिफोरानो ओ थालिरफोरखो रुना जायोमोन आरो, लाव फिथाइफोरखौ रुना जायोमोन होनना खोन्थायो जोंनि आबै आबौमोना
नाथाय दायो गोबाङानो सोलोंथाइ मोनबाय दानि जुगाव सोलोंथाइ लाबाय सोलोंथाइ लानानै दायो गोबां बिथिङावनो जौगानो हाबाय बुंनो थाङोबा दायो सास से आबादारि नोबो सोलों थाइनि गोनां मानो होनबा
नंगौ।
मोन आबाद मावनायाव ओ मुलिफोर बाहायनो गोनां जायो दायो। माने गोबां एम्फौ एनलाफोरा आबादफोरखौ नस्थ' खामो। बे एम्फौ एनलानि फ्राय नस्थ' खालामनो थाख ओ बासायनो थाखाय नस्थ' जानायनिफ्राय बासायनो थाखाय बिदिनो मुलिफोरखौ बाहायनांगौ जायो बिदि मुलिफोर बाहायनोब्ला ओ माबायदि बाहायनांगौ बिनिबो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो।
बेबायदि आरो दायो गा बयबो मानसिफोरानो अ लेखा रोङि गैला गासिबो ओ सुबुंफोरानो ग्रेजुवेट बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि आयदा लानानै फरायनानै गोबां मानसिफोरा जौगानो हादों जेरै- इन्जिनियार डक्टर नार्स बिदिनो एस आइ पलिस बेफोरबायदि
साख्रि लानानै दायो गावबा गाव थांना थानायनि राहाखौ बिथांमोना दिहुनना लानो हादों।
उम
बेबायदि आरो
उम आरो दा नोंथांमोननिथिं औ
दे बुं
औ दा जेनेबा जोङो बै सिगांनि जेनेबा बे गोदौनि आबै आबौमोननि दिन आरो बे दा आथिखालाव जेनेबा जों बेखौ एसे फाराग नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां? मानोना सिगाङाव थ' जेनेबा बे सोलोंथाइखौ एसां माने बिसोरो गोसो बा गोरोबत' होआखैमोन आरो। आरो नोंथाङाबो बुंलांबाय जे आथिखालाव मानसिफोरा बांसिनानो जेनेबा गुबुननि न'आव दाहोनाफोर था नानै बायदिसिना खामानियाव थानानै जेनेबा बिसोरनि थांखिया जेने बा बे खामानियावसो दङमोन आरो थांखिया बिसोरनि जिउ खुंनायनि थांखिया नाथायबा आथिखालाव नाथायबा आथिखालाव जेनेबा ओ दा दानि जुगनि मानसिफोरा बांसिन मायाव गोसो होयो बे सोलों थायावसो गोसो होयो जायनि थाखाय जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबोनो हादों आरो नङा होमबा नोंथां? उम जायनि थाखाय जेनेबा जोङो दिनै जोंहा जेनिबो आंखाल गैया। अ फोरोंगिरिनि बिदि दक टरनि इन्जिनियारनि बायदिसिना जोङो जेनेबा अ बे बे सोलोंथाइनि बे सोलोंथाइखौ लानानैनो दा जेनेबा गावबा गाव माने जिउ खुंनायाव माने जेबो प्रब्लेमखौ बेबायदि नुवाखै आरो नङा होमबा नोंथां? मानोना ओ सिगाङावथ' बेबायदि गैयामोन नालाय नाथायबा आथिखालावबा जों बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसिफोरा गोबां बेबायदि जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो थिगानो। ओमफ्राय दा आङो आरो फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंनियाव अ नोंथांनियाव। उम दायो नोंथांमोननि गामिफोराव जेनेबा दा माबादि माने आंथ' सानो जेनेबा सिगांनि बायदि नब्ला दा एसेबाबो डेभलप जादों बिदि लेखा फरायनायफोराव मानसिफोर जोबोद गोरों गोरा जादों। बेनि सोमोन्दै जेनेबा नोंथाङा नोंथांमोननि गामिनि सोमोन्दै एसे माने फोरमायनो हागोन नामा दामाने बे सिगांनि आरो दानि आथिखालाव माबादि? फारागखौ नुनो मोनदों बेखौ एसे फोरमायना होनाय।
हायो औ दायो सिगांनिफ्राय दायोखौ दायो जे रुजुबोला जोंनि गामियाव जसेेस्थ' माने गोबां जौगाबाय होनना बुंनो हायो। मानो होनबा गोदो सोलोंथाइ लानाय बेफोरबायदि गोबां गैयामोन नाथाय दायो डक्टर इन्जिनियार बिदिनो उकिल बिदि फोरोंगिरि बिदि ओंखारबाय दायो जोंनि गामियाव।
औ
गोबां देभेलप जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। गोबां दायो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो दायो गावबा गाव थांखिखौ लानानै दायो फरायगासिनो।
औ
औ
आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सायाव एसे गावनि जेनेबा नोंथांहा जाबादि एक्सपिरियेन्स दङ बे बे एक्सपिरियेन्सनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ आंनि एक्सपिरियेन्स माने जोंबो सिगाङाव जोंहानि न'खराबो गैयामोन। नाथाय दायो ओ बिदिनो
आंनि आयंमोननि हेफाजाब लानानै थाखा फैसाजों हेफाजाब लानानै बिथांमोना जोंखौ फरायनायाव सहाय होबाय हहाय होनानै दिनै आङो ओ गावनि थांना थानायनि थाखाय गावनि आथिङाव दायो आं गसंनो हानाय जाबाय। थाइसे थाइनैब्लाबो आङो खामायनो हानाय जाबाय बेबायदि।
नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ।
औ उम।
नोंथाङा एसे गावनिसो माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांनि बुजिनायाव माबायदि बेफोरखौ बुंनो हागोना?
औ हागोन हागोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनाबो बिदिनोमोन माने जे फुङाव बेबायदि दि जोंहा न'खरावथ' बेबायदि माने सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर गैया। नाथाय आइ आफामोना जेसेबां हायो जोंखौ बे सोलोंथाइखौ होनो जेनोबा बिसोरो सेस्था खालाम खालामदोंमोन नागिरदोंमोन आरो जेसेबांखिनि बिसोरो हाबाय बेखिनिसिम जोंखौ बिसोरो सोलोंथाइखौ होबाय आरो दा बे सोलोंथाइयानो दायोबा जों खौ माने गाव गावनि जिउ खुंनायाव माने बियो जथेस्थ' माने जोंखौ हेफाजाब होबाय आरो बे सोलोंथायाइयानो बेनिखायनो थारमाने जोंनि ओ बे आथिखालनि समाव बे सोलोंथाइखौ जोंनो जोबोद गोनांथि जायो आरो। मानो होनबा मानोना जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेरावबो जों जौगालांनो हाया। जों जेरावखि थाङा मानो बे सोलोंथाइनि बेलायाव ओ जोंहा जोबोद गोनांथि दङ आरो दै थ' हामबाय होनदों नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सायाव मोजाङै फोरमायबाय थ' जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। स' बेखिनियावनो ओ जोङो दोनथ'नोसै ना मा होनो नोंथां?
औ नंगौ दे।
दे गोजोनथों दे नोंथां नोंथाङा मोजाङै फोरमायना होनायनि।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।